हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ
नोंथाङा आंनियाव कल खामदों ना?
औ
नोंथाङा खोनादोंना आंनि रावखौ‌?
औ खोनादों खोनादों।
अ
नोंथाङा नोंथाङा खोनादोंना आंनि रावखौ?
औ‌ खोनाबाय दे नोंथां। बिद दिब्ला आं नोंथांजों एसे ओ सावरायनो सानदोंमोन जोंनि आबहावानि बागै। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावराय जागोन सावराय जागोन।
औ दिब्ला नोंथाङा जोंनि आबहावाखौ फोसाबना लाखिनायाव माबायदि माबायदि माबायदि राहाफोरा गोनांथार नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
अब्लासो जोङो आबहावा
ओ जायखिजाया मायबा बे खैफोदखो जोङो ओ समाधान खालामनो बा फोसाबनो थाखाय जोङो राहाखो नागिरना मोनो। दा थिग बेबायदिनो जोङो आबहावा गुबुं जाबा जोङो आबहावाखौ खामना जों लामाखौ नागिरना मोनगोन दा आं सानो गिबियावनो आङो आबहावा गुबुंले जानायखौ फोरमायनो सानग्रोयो।
औ
नोंथाङा खोनादोना आंनि रावखौ?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं गिबियावनो
औ
ओ आबहावा गुबुंले जानायनि मोननैसो जाहोनखौ सावराय सान
अ औ फोरमायना होजागोन।
सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो ओ जोंनि गुबुंले जानायखौ ओ जों नुनो सुबुं
औ
औ
औ
औ
बानायनाय दालां बा नायनाय ओ जोंनि खायसे खायसे गोनां
ओ
मोनदों बोथोर दुंखावनायखौ बांनाय नुनो मोनदों। दा बियो गुबै जाहोना जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय आरो आङो नैबे बाथ्राखो बुंनो लुगै
हेलौ
नायाव जोङो जारिमिन फोरखौ मा
औ औ
पेट्रलिं पेट्रल थागिम तोंगोरब
औ ओ औ